औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां मा खालामदों नोंथां
ओइ नै ओरैनो जिरायना दं
अ आंबो ओरैनो जिरायना दं बिबदिनो अब्ला थटपिकखौ जागायजेनसै नोंथां माने फिथाइ सामथाइनि बागै लानोसै माने बिथांमोननि जेनेबा ओनसोलाव गामियाव माने मा मा फिथाइ मोननाय जायो? बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ खोनादों।
जों गामियाव बिदिनो लेरख'
उ
नारेंखल खमला गय फिथाइ अनेख फिथाइबो दं आरोना।
औ।
माने गय फिथाइफोरखौ गय फिथाइफोरखौ बिदिनो फार्स्टआव जावैना दोननाय जायो। जावैनानै बिदिनो फुलि रज'बा बेखौ बिदिनो दस्रा दस्रायाव गायस्लायनाय जायो आरोना ओमफ्राय गोजौ जा थारबाथाय बेखौ मोनसे जायगायावनो गायनानै दोनबाय थानाय जायो।
औ औ।
जों गय फिथाफोरखौ बिदिनो ओंखाम जाखांनानै जानाय जायो।
नोंथाङा बिदिनो नोंनि जेनेबा नोंनि न'आव जेनेबा मा मा फिथाइ सामथायाइ दं नोंथ' दा जे ओनसोलाव दं बेखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय नोंनि न'आव जेनेबा मा मा फिथाइ सामथाय दं बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमाय नोंथां।
नारें कमला मोनगोन नारें लेबु लेरख' लिसु थाइजौ खान्थाल आरो दाथ' बिदिनो थाइजौ खान्थाल जानायनि सम नालाय दा गोबां थाइजौ खान्थालफोर दं आरोना फिथाइफोर बिफां गोबां गैयाबो फिथाइफ्रा बुरजा
औ नोंथाङा बिदिनो दा दासो लेबु फिथाइ बुंदोंमोन। बे लेबुनि थावनाया जेनेबा माबायदि
लेबुआथ' गोखै जायो।
औ।
बेफोरखौ ओंखामफोर जानायाव जाफानाय जायो आरोना। आरो बिदिनो गरम बोथोरफ्राव दैयाव
सरबत बानायना लोंनाय औ।
सरबत बानायना लोङो माने गरमाव मोजां जायो आरो। सरबटफोर लोङोबा।
नोंथाङा जे दा आनारस बिफां होन्दोंमोन बे जेनेबा बे आनारस बिफांखौ माबायदि गायो। बेखौ फोरमायना होननांगोन नामा?
बे सिगां थेन्था थायोना गोजौआव आनारज फिथाइनि गोजौआव बेखौ हाखानानै हायाव गायनाय जायो आरोना।
औ।
बिदिनो लाइन लाइन गायनानै दोननानै बिनो बागानबो खालामनाय जायो जोंनावबो बेजोंनो गोबां सुबुंफ्रा थांनानै थाबोगासिनो दं जिउ राहा लामा खुंनायाव मोजां आरो बेफोरो
बिब्दिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा ओ‌ गय बिफां जेनबा गयखौ मा मायाव बाहायो जेनबा बेनि फारसे एसे जेनबा गयजों मा बानायो गय जेनबा गयआ मा मा हेल्प होयो जेनबा बेनि फारसे एसे फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङ
गय फिथाइफोरखौथ' जों जानायावनो बाहायनाय जायो बिदिनो फाननोबो आरो बिदिनो न'खर संसार जानायाव एसेसो हेल्प मोनो आरो बिफांफोर जाय बागान खालामोना बिसोर बेजोंनो थांनानै थायो आरो गय बिफां बागानजोंनो
उम।
बारि बागानाव गोबां गय बिफांफोर नुनो मोननाय जायो मानसिफोरनि न' न' दा बिसोर बेजोंनो जिउ खुंलाङो आरो
नारें जु औरा नोंथां नारें जुमब्रानि थावनाया माबायदि बिनि फारसे फोरमायना खोन्थालाय नोंथाङा
नारें जुमब्रानि जेन'बा साइसफ्राथ' गल जायो आरो
औ।
गल दुलुर दालार माने बियो अबा गोखै जायो अबा गो एसे गोखैद्राय नङा आरो गोदैहां माहां मोन खाजिफोर जानायफ्राव बाहायनाय जायो जों बेफोर जिनिसखौ
अब्ला नोंथां नोंथाङा आंनि बागैबो माबाफोर मिथिलुगैबा सोंनो हागोन
खोन्थानोबा खोन्थानो हागोन नोंथां बे जेन'बा नोंसिनि ओनसोलजों मा मा फिथाइफोर मोनो मा-मा-मा माखौ बाहायनाय जायो अबे जायगायाव
औ बिदिनो जोंनिथिंबो दा जेनेबा दा बोथोराव जे बोथोराव जेनबा दा गोलोम बोथोर दाथ' गोलोम बोथोर जागासिनो जेनेबा बाव जा फिथाइफोर मोनो बेखौ गासिखौबो मोनजोबनायानो जायो आरोना जोंनि ओनसोलाव गोबां फिथाइ सामथायाइानो दङ। बिदिनो आनारस दं खान्थाल दं थाइजौ दं बिदिनो ओमफ्राय लिरख' दं बिदिनो आंलं आलदाफोर फिथाइफोरबो दं जेरै गोजां बोथोरफोरावबो मोनग्रा ओ लिसु लेसि दं ओमफाय बिदिनो लेबुबो दं ओमफाय गय थालिर ओमफाय बेजों लोगोसे दंबावो नारें जुमब्रा माने गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर मोनो जेनेबा गामि ओनसोलाव जा बिफां फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ मोनो बेखौनो बे गासिखौबो मोनजोबनाय जायो आरोना बिदिनो थाइजौ जेनेबा थाइजौ थाइजौनि थावनायाथ' गोदै बेखौथ' मिथिखायो माने गोदै अबबा गोखैबो जायो आरोना बांसिन बिदिनो बुंनोबो हाया जेनेबा फिफां नायै फिफां जेनेबा बियो गावबा गावनि माबानि सायाव सोनारो हासारनि सायाव खायफानि जेनेबा खायफाया बारा हासार गैयियाव जेनेबा गायदोंबा बिनि थावनाया आलादा जागोन आरो अबावबा हासार गोनां गायदोंबा माने बेयो माने गोदै जानो जागोन आरो बांसिन जेनेबा इसेबां हासार गोनाङाव गायो इसेबां बांसिन गोदै जानायखौ नु मोनो ओमफ्राय बिदिनो इसां गोदै जायो इसां एसे गेसाव थानायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ बेखौ जेनेबा थाइजौखौ जेनेबा गिबियाव थाइजौखौ माने थाइजौ फिथाइ मोननो थाखाय जेनेबा गिबियाव माने थाइजौखौ जेनेबा थाइजौ सिङाव जा मा थायो बेखौ माने हायाव जेनेबा गावनो हारसिं जेनेबा थाइजौ फिथाइया नों गायबाबो रज'यो गायाबाबो जेनेबा गावनि हारसिं सेवगानानै उनाव लासैनो सेव मानो जेनेबा बे मादानिफ्राय गाजा खिलिनानै बे गाजाया लासैनो देरबोनानै माने फिफां फुलि महर जायो आरोना। बे फुलिखौ जेब्ला नोङो बिदिनो फुलिखौ जोथोन लादो जेनेबा इदिनो जोथोन लानानै देरहोबोदो बिदिनो हासार गोनां जायगायाव गायस्लायदो फुलिखौ जेनेबा बिदिनो लासैनो देरबोबाय देरबो देरबो बिदिनो देरबोनानै लासैनो फिफां गेदेर महर लाखै लासै आरोना जेब्ला लासैनो गावनि ओ फिथाइ होनांगौनि टाइम जायोबा बिदिनो गिबियाव बिबार बारसे बिबार बारानानै बिदिनो फिथाइ होनोसै आरो ना ओमफाय बिदिनो फिथाइ मोनो आरो थाइजौ फिथाइखौ ओमफ्राय बिदिनो थाइजौ जों फिथाइ थाइनाइजों लोगोसे लोगोसे जेनेबा बिदिनो बिनि फिफां बिनि बिफाङाव गोबां गोबां खामानियाव बाहायजायो जेनेबा न' बां लुनाय बाथाम बानायनाय टगथा बेफोरबायदि माने टेबोल बेफोरबायदि गोबां बानायनायाव बाहायजायो आरो ना माने थाइजौ बिफाङा माने गिदिर जायो नालाय दंफां महरैबो बाहायजायो माने दंफां बायदिसो जाखायो। ओमफ्राय बिदिनो फिथाइबो फिथाइबो होयो दंफांबो होयो माने थाइजौ बिफाङा गोबां माने हेफाजाब होयो आरोना। बिदिनो लोगोसे गय फिफां गयनि थावनाया बिदिनो गोफाहांजायो बिदिनो गयखौ जों जायो बांसिन मानसिफ्रानो गयखौ जायो जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय मानि ओंखाम जाखांबानो जानायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरबाबा गयजोंनो जिउ राहा लामा नायो बिदिनो गयजोंनो माने थांनानै थायो बिदिनो गय बागान गोबां गिदिर गय गोबां बुरजा बागान खालामनानै बिदिनो गयजोंनो थांनानै थायो बिदिनो ओमफ्राय गयखौ बिदि बिदिनो गय बिगुर गय बिमाने बिसोर गय फिथाइनि जा बाहागो माने बेनो गासिबो माने हेफाजाब होजोबो आरोना, जेनेबा गय फिथाइजों बिदिनो गय सफारि बानायनाय बिदिनो मेथाइ बानायनाय बिदिनो ओमफ्राय गय बिगुर जों रं बानायनाय मानि गोबां खामानियाव बाहायो आरना बिदिनो गयखौ। जायनि जाउनाव गयआ माने आथिखालाव गोबां गोनांथि बिदिनो बिनि थाखायनो मानसिफोरनि गो गासिबो न' न' गय फिफां थानायखौ नुखायो आरोना बांसिन। जोंनि मानि गामि ओनसोलाव बांसिननावनो गय फिफां थानायखौ नुखागोन। बिदिनो गयखौ माने बिदिनो मोननाय जायो आरो दंबावो जोंनि गामियाव लोगोसे बिदिनो गोबां फिथाइ बेनो गयखौ बिदिनो माने गय बिफां हर जेनेबा गयखौ माने गिबियावनो एबा ओ गय फिथाइफोरखौ गायनो थाखाय गिबियाव गयखौ जावैग्रोयो आरोना जावैनानै हासिङाव जावैयो जेब्ला ओमफ्राय बे सेवो ओ सेवनायनि उनाव गावनो लासैनो बे सेवनानै गावनो हारसिं गाजा खिलियो आरोना जेब्ला बे गाजाया बिदिनो लासै देरबोयो देरबोनानै उनाव एसे देरनायाव जेनेबा बेखौ आलदा जायगायाव जावख'नानै गायना होनांगौ आरो ना मानि ओमफ्राय आरो बिदिनो माखासे जेनेबा बोसोर थानानै आरो बे बे गय गायनायखौ मानि गायस्लायनानै आलदा जायगायाव गायबावनांगौआरोना बिदिनो एसे बेसेबां गायस्लायगोन एससेबां मानानि गय बिफाङा मानि गाहायावनो फिथाइ होनायखौ नुनो मोनो बिदिनो नों एसेबां गायगोन एसे एसेबां जायगा ना हागोन एसेबांनो माने गय बिफाङा आलदा माने थाब फायनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो गया बिदिनो जेनेबा गायस्लायाबा जेनेबा थाब गायस्लायाबा जेनेबा गयखौ गायस्लायना होआबा बिदिनो गय फिथाइ मोननो थाखाय गोबां गोबाव सम नांगौ जायो बिनि थाखायनो गयखौ खायस्लाांनाबाय थानांगौ बिदिनो माने गयखौ बिदिनो जेब्ला गयआ देरनानै बिफां महर जायो अब्ला फिथाइ होयो ओमफ्राय बिदिनो गय फिथाइखौबो मोननाय जायो बिदिनो थालिर थालिरफोराबो बिदिनो गायो थालिरखौ बिफांखौनो गायो बिदिनो थालिरा जेब्ला फिथाइ होयो अब्ला बे फिथाइ होखांनानै जेनेबा माने थालिर बिफांखौ दानस'नानै होनांगौ आरो ना
माने बिजौ माने दानस'ना होबानो गावनो हारसिं बे बिफाङानो आरो खिलिफिननानै आरो फिथायहोफिनो आरो ना थालिर बिफाङा बिदि माने गाबागाव बिफां लायै बिफां आलदा आलदा आरो ना ओमफ्राय बिदि बिदिनो थालिरनि जानाया बिदिनो गोदै गोदैयनो जायो आरोना बांसिन गोदै जानायखौ नुनो मोनो जों फिथाइखौ बिदिनो फिथाइ सामथाय बिदिनो लिसु लिसुआ गोदैबो जायो गोखैबो जायो लिरख'आबो बिदिनो थावनायफ्रा माने आलदा आलदाजों बिदिनो गोदै गोबाब माने सोरबाबा बिदिनो सेरेखाफोरनि थावनाय जेरै गोखा बिदिनो माने फिथाइ सामायनि थांवनाया बिदिनो गोबां आलदा आलदा जायो ना मानानि गोबां गोबां फाराग थायो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो आरो बेफोरबायदि आदबैनो जेनेबा गायनानै मोननाय जायो मानि जोंनि गामि गामिजों लोगोसे जोंनि न'आवबो गोबां रोखोमनिनो बिदिनो फिथाइ सामथाइखौ नुनो मोननाय जायो
अनोंथाङा दा ओ थालिरनि फारसे रायलायदोंमोन ना माने
बिदिनो थालिर गायनानै बिदिनो जिउ राहा लामा खुंनाय मानाय बिदिनि सायाव एसे फोरमायना हादो
औ आदि आथिखोलावथ' जोङो थालिर बिफां गायनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो दानि दानि जुगाव माने थालिरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि ना माने थालिर बुङोब्ला माने थालिर बिफांजों जोङो थालिर बिफाङा माने गिबियाव माने हाखौ नायनानै जेनेबा एसे गिसिदब जायगायाव गायनांगौ आरोना जेनेबा जै जेब्ला थालिरा मानि बारा गिसि हायावबो गायलायलायनाङा आरो ना माने थालिरा गावननाव दै थाखायो माने थालिरा माने गोबां दै हाबना थायो आरोखिना बेनाव माने गिसि जेनेबा बेखौ गय बागान गय बागानबो गायना होनाय जायो माने बे बिनिफ्राय माने गया रसखौ बोनानै लायो जेराव बांसिन थाब माने थाब देरनायाव हेफाजाब होयो आरोना थालिरा बागान खालामोबा गोबां रोखोमनि आर-आरजि रां आरजि आरजिनो हायो बिदिनो मानि थालिरा गोबा